हेलौ अ खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ आं नोंजो माने मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ फ्रि दं दे।
अ होमबा जोंहा बर'फोरनि बैसागो फोरबोनि सायाव रायलायनसै ना? अ उम होमबा आंनो एसे बुंनानै होग्रोनसै।
औ औ
अ बैसागो होनोब्लाथ' जोंना बैसागोआ बर'फोरनि सबसे देरसिन आ गोदान बोसोरारि रंजाथाइ फोरबो ओ बेनो फार्स्ट आरो बर' फोरनि गोदान बोसोर जागायनाय होननानै। जों जेरै गोदान बोसोरखो मा इंराजियाव एप मा जानुवारिनिफ्राय हमो थिग बेबायदि माने बर' फोरा बै गोदान बोसोरखो बैसागोनिफ्रायसो हमो आरो। बे बैसागोनिफ्राय बर' फोरनि थाखाय गोदान बोसोर जायो आरो बे समाव माने बैसा सागोआव इदिनो अखा हानायजों गोदान गोदान बिलाइफोरा खिलियो। दावमा दावसाया गा गाबो इदिनो गोदान जिउ मोननाय जायो आरो माने। बोथोरानो गुस्लायनानै गोदान जिउ मोननाय जायो आरो। जेरै गोथां गोथां गोलै गोलै बिलाइ निजोम निजोम बेबायदिनो गोसोफोराबो माने गासैनिबो बर'फोरनि गोसोफोरा माने गोदान गोद गोदान जाजोबो आरो गासैबो गाननाय जोमनाय गोदान गोदान। बेबायदिनो गाजा गोमजा जायो आरो बैसागो समाव खौवौ दाउनि गाबनाय रिंनायजों बिदिनो देंखो रिंखांनायजों आरो दामनाय देनायनि देंखो जों माने बे बोसो बे मा माबा बे मासआ माने एकदम गाजा गोमजायै थाङो आरो रंजा बाजायै बेबायदिनो जों बैसागो खो माने ओ इंराजिनि एप्रिल मास आरो माबा मा होनायखौ माबानि बर'नि साननाय बादिबा माने बैसाग मासाव खुंनाय जायो आरो बैसागो खो माने आगोलाव दानसेहालागै खुङोमोन होननाय जों खोनादों आरो दाथ' सातदिनफोरल' खुङो। नोङा होमबा? ओ बे माने बैस सागो समाव बर' फोरा रंजा बाजा खालामो आरो बर'फोरा जिहेतु आबाद गाहाय हारि नङा होमबा ओ बेनिखायनो माने बर' फोरा मोसौखौबो माने गावसोरनि रंजानाय फोरबोजों लोगोसे मान होफादों आरो। माने ब मोसौखौबो माने उम गावनि आंगो साननानै माने ओ जों फुजियो आरो मोसौखौ जिहेथु जोंनो मोसौआसो थांना थानायनि राहाखो होदों नालाय बेनिखायनो जोङो मोसौखौबो फुजिफायो आरो बे मासाव बेनिखायनो गोदान बोसोराव रंजानायजों लोगोसे माने मोसौखौबो मान होनाय दि जोङो मोसौनि गलियाव साथि लगायो मोस हेलौ नोंथा थांना माने बिराद दावराव जागासिनो दं एसे।
ओ औ
अ बेग्राउन नयस प्रेसिडेन्ट। हो?
अ दा खोनायासै दे उम जा दा जाबाय दे माने बोरैबा दावराव दावसि खोनादोंमोन
अ अ दा खोनायाखैना?
बेबायदिनो माने अ खोनायाखै दा दा? ओ बैसागो समाव माने ओ मोसौनो मोसौनि गलियाव सा थि लगायो आरो मोसौखौ माने बिदिनो लाव फान्थाव दिगिलि लिटि माबा माबि होनानै माने थुखैनो लाङो आरो दैमाफोराव बे खान्थानि हांगार एबा आगोथ' टर्स बाहायोमोन ना टर्चनि बेटारियाव माने हांगार बायदि थायो आरो बेनि हांगारफोरखो माने थावजो गु गुयजो गलायनानै इयाव थुफा थुफि फोननानै माने ओ मोसौखो इ बेबायदि मोसौ लख्राफोर बायदि ओ गाबनि खालामो आरो थफा थफि फाख्रा फाख्रि। ओ बेजो मोनसे फो थायनाय दं जे बे खालि माने मोसौखौ उदां हगारना होयो आरो फागाजों खाया बेनिखायनो माने ओ बेयाव माने मोसौखौ हगारना होयो आरो ओमफाय मोसौ खौ हगारना होबा हाग्राफोराव थांङोना मोसौआ होमबानो माने हाग्राफोराव थांबाथाय लख्राफोरा गावसोरनिनो जाथिसे साननानै माने जायाथों होननानै माबा बेबायदि फोनोमोन होननानै बर'फोरा फोथायो आरो। नोङा होमबा नोंथां? ओ अ बेबायदिनो ओमफ्राय आरो ओ मोजौखौ थुखैनाय लांबाय थु खैनो लांनायाव माने मोसौखो थुखैनाय समाव लावखारफोरा मेथाइ खन रोजाबो आरो लाव जा फान्थाव जा बेबायदि मेथाइ ओ बेबायदिनो मोसौखौ थुखैनानै हगारना होयो आरो ओमफाय
नोंगौ नोंगौ।
लासे समजायो आरो बे गोजाम फागाजो खाया औ। बेबायदिनो आरो ओ बैसागो समाव माने बे ओ न'खरनि गेदेर गोलाव थैनानै थांनायफोरनो माने बावो आरो बिदिनो माबा माबि जिफोर बावो सोरबा सोरबा जि गोसो बेखोनो बावो आरो जुमाय सेरेबफोर बावो। औ बेबायदिनो आरो ओ मोसौ थुखैखांनायनि मोनायाव माने बर'फोरा गो खा गोखै जानाय नेमदों आरो एकस' एकथा मैगं हाग्रानिफ्राय जा न'निफ्राय जा खनथुमनानै खांथुमनानै जायो आरो बेदरफोरजों। ओ रंजा बाजानायजों लोगोसे जानाय लोंनायाबो जायो आरो बे फोरबोआव। ओ बेखौ जाय माने बे एकस' एथा मैगंखो जायोबाथाय माने ओ आगोलनि समाव इदिनो बेमार आजार जानानै थानाय बा लोमजा ख्रुबजा जानायफोरा स्रां खारोमोन होननानै फोथायो आरो बर'फोरा। बेनिखायनो बेखौ गासिबो जाखाथारोमोन आरो। औ औ बेबायदिनो ओमफ्राय औ बेबायदिनो ओमफाय जाखांनायनि उनाव आरो रंजा बा गोदान गोदान गाननाय जोमनाय बयबो गामि गामि एकदम ओ बेबायदिनो गोमो गो थां गोजा गाबजों गोथां गो थां बिलाइनि माबाजों गामि बा बर' गामिया जोंख्लाबलायो आरो बे समाव। ओ बेबायदिनो देंखो दामनाय देनाय आगोल माने ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनाय आर रो दामनाय देनायफोरखौ बाहायजोबोमोन आरो बेबायदिनो दामनाय देनायजों लानानै गासिबो माने मोनसे जयैनो आरो बोराय बुरै गथ' थाय सेंग्रा सिख्ला खनसेयैनो ओंखारजोबनानै माने गामि गामि मोसायोमोन आरो। बेबायदि गामि गामि मोसा ‌ नायाव माने गासिबो बिदि लोंनाय जानायफोरखौ होखाथारोमोन आरो। ओ बेबायद दिनो आरो रंजा बाजा खालामनायजोंनो माने बैसागोआ दान मोनसेयालागै खुङोमोन नालाय आगोलो बेबायदिनो रंजा बाजा खुंनानैनो माने
औ।
बर'मोन बिसोरो बे बैसागो मागिनानै मोननाय जि जि बा दाउदैफोर आगोलनि दिनाव बेबायदि फैसा हरनाय गैयामो मोन होनना खोनानो मोन्दों आरो माने दावदै बे माइरं बेबायदिसो हरोमोननो। ओमफाय बेफोरखौ मोननायखौ माने ज'यै लावखार ओंखाम जायोमोन आरो गोदोनि समाव बेबायदिनो बैसागो फोरबोआ जोबनानै थाङोमोन आर ओ दा नोंथाङा बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो दे।
औ औ बैसागोनि सोमोनदै- सोमोन्दैथ' नोंथाङा गोबां फोरमायबाय। दायो आङो जोंनि ओनसोलाव माबायदि जायो बेखौनो एसे फोरमायनानैसै जोंनि जायगायाव।
उम उम।
औ गासिबो माने नोंथां बुंनाय बायदियानो जायो। जोंनि जायगायावबो औ बे सैथ' दाननि जोब खोथा सानखालि जा मोसौ बैसागो फालियो बेयावबो माने औ नोंथां बुंनाय बायदि जोंहाबो मगखौ थुखैनो थाखाय मा माने बर' फोर माने गोनां जानाय मुवा बेसाद जेनेबा लाव फिथाइ माने दै पानि लाव फिथाइ बेफोरखौ फान्थाव बेफोर ओ मोखौ थुखैनायाव खुगैनाय बेफोरखौ गासैखौबो माने जि जि नांगौ बैसागोनि बे मोसौ थुखै सोनाय साननि सिगांखालिनो माने थुब्रायना दङो आरो। औ माने औ बे गोखा-गोखै जानाय मैगंफोरखौबो माने सिगावनो थुब्रायना जायो आरो जेरैबायदि जोंहा गोखा गोखै मैगंफोरनि मादा खुंखाखौ जा थारनांगौ होनना बुङो। बे खुंखाजों लोगोसे आरो गोबां गोबां हाग्रानि जेरैबायदि जों गोबां रोखोमनि होनो हायो माने एकस' एकथा जानांगौ आरो गासैजों जेनेबा मानिमुनि खोबो होनाय नुनो मोनो दिंखिया होनाय नुनो मोनो खा होनाय नुनो मोनो आरो बेबायदिनो हाग्रानि माने ओ बिलाइफोर माने ओ औ मैगं जानाय बिलाइ बा बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि होनानै खान्थालखौ होनाय नुनो मोनो थाइजौ, खान्थालखौबो
खान्थाल औ औ।
फिसा फिसा खिरिनाय माने बे समावथ' दखानदाला फिसा फिसायानो जायो माने। हखांनायसो औ बेफोरखौबो माने थायसे थाइनै होनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायाव। औ बेनिफ्रायनो गोबां बेबायदिनो थाल मस्लाफोरखौबो माने एसे होनाय नुनो मोनो आरो हथुमनानै औ बेबायदिनो गोबां गोबां माने गुबुन गुबुन जायगायावनो गोबां रोखोमनि मैगंफोर होनाय जायो जेरैबायदि जोंनियावथ' माने ओ बे हाजो ओनसोल बा हाजो खाथि बांद्राय बेखायनो माने बे हाग्रानि मैगंखौ गुबुन गुबुनखौ माने एसेबां मोननाय जाया आरो औ ओ बेबायदिनो ओ खाथुमनानै जिखिनि मोनो बेखौ माने संनाय जायो आरो सोरबा माने बेखौ गोजायैबो सङो बेखौ गोखा गोखैखौ आरो सोरबा बेदर होनानैबो संनायखौ नुनो मोनो औ बेनि बे मोसौ थुखैखालिनि उनाव फुङावनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जा जगार बेफोरखौ खालामना लाखानाय जायो ओ मोसौ थुखैनायाव गोनां जानाय जे ओ माने दि दिगलिलिथि ओ बैबे माने मोसौखौ होना लांनाय समाव बुनो थाखाय बे खौबो थियारि खालामना लानाय जायो आरो बे औ बे फिथाइफोरखौबो माने पानियालाव आरो फान्थाव बेबायदिनो आरो गोबां फिथाइ सामथाय होबनाय जायो आरो बे खुबिनाय समाव मोसौ थुखैनो लांनायाव बेखौबो थियारि खालामनो लानाय जायो आरो जा मोसौखौ मोनाबिलियाव बे सानाव गोदान फागाजों खानाय जायो बे फागाफोरखौबो लाना दोननाय जायो आरो बे मोसौ थुखैनो थांनायावनो ओ मोसौखौ माने बे थाखाखौबो लांफानानै ओ बै मोसौ थुखैखां थुखैनाय जायागायाव फुजा होनायखौबो नुनो मोनो आरो माने जे ओ आलारि बाथि थि बेबायदि लगायनानै फागाखोबो दोनफानायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव आरो औ मोसौ थु थुखैखांनायनि उनाव बे नोंथाङा बुंनाय हांगार आरो थाव गुबै लगायनाय बेखौ फोननो थाखायबो माने थियारि खालामना लाखायो आरो बेखौ बे जोंनिया ओ थालिनि बै थालि बिफां गोरलैनि बे ओ ओ मोदोमबा ओरै ससेखौ हानानै थुनाय होन थुनानै होनाय जायो आरो औ औ माने ओ फाख्रा सिख्रा बे नोंथाङा बुंनाय बायदि मोसौ बा ओ मा मोसा बे लख्राया जानो हायि बायदि बेबायदि फोनना होनाय जायो बेनि बेखालि मोसौखौथ' उदाङै हगारना होनाय जायो बेनिफ्राय आरो मोनाबिलियावसो बेखौ गोदान फागाजों खानाय जायो आरो बेबायदिनो मोसौनिया मोसौ बैसोगोआ जोबना थाङो बे मोसौ बैसागो खालि जोंनि जायगायाव माने ओ बैसागो जागाय जेननाय बा बैसागोनि ओ बैसागो हाबजेननाय सान हिसाबैनो माने फालिनाय जायो आरो बेयावनो जोंहा ओह बे गामिफोराव फांसनफोर खुलिस फांसनफोर माबायोना मा होनो
औ औ।
ना बेफोराव माने बेनि थाखाय जोंहा बे खालिनो खेला खाथिनाय जायो आरो। उन्दै उन्दै गथ'फोरनो आरो जोंहा गोबां गामिनि बिहामजो बा आइजोफोराबो बे बादायलायनायाव बाहागो लायो आरो।
औ औ।
थाखाय आरो जोंहा गिबि बैसागु जागायजेननायनि से बा नै बेफोरबायदि खाना रं लानाय जायो आरो बानि गेजेराव लानाय जायो जोंनि गामियाव बेनिखायनो खेलाफोरखौ बेखालिनो खामनाय जायो आरो बेजों लोगोसे मोसानाय फोराबो जाबाय थायो आरो जागायनायनि फ्रायनो बैसागो मोसौै थुखैजेननायनिफ्रायनो जागायखायो आरो
ज
औ बेनिफ्राय बेबायदिनो जाहैनानै नेक्स दिनावबो जोङो माने ओ बेबायदि न'आव थांनाय जाया बे खालि। माने ओ बे फ्राय ओ सोरबा फुजा होयो बे खालाराव बोथौनि फु